औ।
अ नोंथाङा मा मावना दङ?
ओ ओरैनो दङ।
औ ओंखाम जाखांबायना? आंबो नै दा ओरैनो जिरायना दंथ'यो र' नोंथां। ए होमबा जोङो दा माखौ लानानै सावरायनाय जागोन?
बिफां लाइफांनि बागै सावरायनोसै नोंथां।
अ दे होमबा नोंथाङानो जागायजेनदो।
अह औ बिफां लाइफाङा जोंनि थांनानै थानायनि मेइन सर्स होननानै बुंजायो। ओ जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय अक्सिजेन मोनो आरो जों जोंनिफ्राय ओंखारलांनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ ओ बिफां लाइफाङा लानानै बिसोरो ओ कार्बन डाइ अक्साइदखौ खम खालामो, जेनेबा ओ बिनिफ्रायो बिसोरो जोंनो बिफां फिथाइ फिथाइ होयो साया सेलटार माने न' न' बां लुनायाव हेफाजाब होयो। बिनिफ्राय आरो दाउ दाउसिन दाउलाफोरनि थाखाय बियो ओ न' बायदि महरै खामानि मावो।
औ।
बिनिफ्रायो ओ बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो अखाफ्राबो मोजाङै हायो जेरै अखाया जेराव बिफां गैया बेफोराव गोरान रानस्राव जायो। बेयाव अखा अखाफोरा हाया।
उ।
जेराव बिफां लाइफां गैया।
उ।
औ बिनिफ्राय आरो जोङो। बिफां लाइफांखौ दानफायला बायोबा जोंहा गोबां खहा जायो।
औ।
आरो। गेसफोरा जेनेबा बिफां लाइफांखौ दानफायनानै। ओ इन्डासट्रिसफोर बानायोनाास। दाथ' बिराद देभलप जाबोनो हमबाय।ओ इन्डास्ट्रिसफोर बिराद गोदान गोदान‌ लुबोनो हमबाय बेफोराव बिफां लाइफां दानफायो। आरो बेफोरखौ जोङो एसे खमायोब्ला मोजां जायो आरोखि ना। ेभलपबो जानांगौ नाथाय बियो जों जों जुदि। बिफां लाइफांखौ फोजोबजोबोबा बियो जोंनि खहा लाबोगोन ना। बिनि थाखायनो जों उुबलिफोरखौ। प्रटेक्ट खालामनो ट्राय खालामनांगौ आरोखि ना।
औ नोंथां।
औ बिफां लाइफांखौ दानफायनायजों लोगोसे नांगौआव दानफायबाय। जेनेबा थेवब्लाबो जोङो। ओ गोदानै गायफिननो गोनां गायफिनबा मोजां जागोन आरोखि ना।
औ औ नोंथां।
औ नोंथाङाबो एसे बुंदो
औ दा नोंथांनिओ माबाजोंनो आङो गोबां रोंगौथिखौ आङो मोनबाय। बिफां लाइफांनि थाखाय। मा खालामबा मा जायो बेखौ आं मोनदांना मोनबाय नङा होमबा नोंथां। दा आङो बुंनोसै बिफां लाइफांजों लोगोसे। मोनसे जाथिसे दंफांनि था दंफांनि। बारै आं बुंनोसै। बे दंफांानो जाहैबाय साल दंफां जेनेबा। साल दंफांजोंनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा। ओ साल दंफां होनोब्ला गोदोनिफ्राय जोङो साल दंफां होनोब्ला जोङो। ओ गिबियावनो नामजादाय। हिसाबै जोङो खोनायो नङा होमबा औ साल दंफांनि ओ दंफांजों न' लुयोब्ला ओ बिराद मोजां जायो होननानै जों फोथायनाय दङ साल दंफांनि फालेंसिया सफा बानायोब्ला बिराद मोजाङै थायो जोरनानै थायो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मिथिबोयो नङा होमबा नोंथां
औ औ
दा बिदिनो साल दंफांनि ओ थखथा खााद बाथाम बेफोरो गोबां बेसेनाव फानोब्लाबो रां मोनो बायोब्लाबो गोबां रां होनानै बायनांगौ होननानै जोङो मिथिना मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
दा बिदिनो साल दंफांनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो दिनै साल दंफां फांसेयावनो जोङो नैजि रोजा थामजि रोजा ब्रैिजि रोजा बेफोरबायदि जोङो फांसे दंफाङावनो ओ देरोब्ला रां खामायनो हायो आरो
औ
औ बेफोरबायदिनो बे फांसे दंफांखौ हाफायनायनि उनावबो बिखौ नेक्स्ट बाराव खिलि होयोब्लाबो बे खिलिनायनिफ्रायनो आरोबाव दंफां जाफिनो नङा होमबा नोंथां बे दंफां जाफिनोब्लाबो बे दंफांजोंनो आरोबाव जोङो खााद बाथाम बायदिसिना बानायनो हानाय सुबिदाखौ जोङो मोनफिनो आरो
औ
औ बिदिनो जोङो साल दंफांनि गेजेरजोंनो गोबां आबाद खालामनानैबाबो जोङो फाननानै रां खामायनो हायो
औ
औ बिदिनो जोङो साल दंफाङा गोदोनिफ्रायनो जोङो खोनाबोनायाव मुंदांखा दंफां होननानै जोङो खोनाबोनो मोनदों आरो
औ
बेफोरबायदिनो जोङो गोबां खामानियाव उदायो आरो बियो
औ औ जेरै मुलि बानायनायावबो गोबां बिफां लाइफांखौ इउस खालामनाय जायो नङा होमबा
औ औ औ
बिनिफ्राय औ बिनिफ्राय आरो जानाय लोंनायावबो फिथाइ सामथाइ जोंनो होयो बिनिफ्राय जोङो गोबां बिफां लाइफांखौ ओंख्रियैबो ओंख्रि महरैबो संनानै जानो हायो
औ
बिफां लाइफांनि िाइफोर होननानै बुङोबा जेरै हाग्राखौबो हाग्राखौबो लाफानाय जाबाय बिनिफ्राय ओमफ्राय आरो बिलाइ बेन्दों औ बिनिफ्राय आरो गिदिर गिदिर दंफाङाबो गोग्लैबाय बिनि सायाव औ बिसोरो गोबां जोंनि थाखाय हेल्प खालामो आरोखि ना जोंनि थांनानै थानायाव
औ औ नथां बेफोरनि जोहैनो जोङो आयुरवेदिक मेसिन मुलि मुलामबो बानायनानै जोङो लोंनो हायो आरो
औ
औ दा बिदिनो लेवा बेन्दों लेवा बेन्दोंखौबो जोङो गोबां खामानियावनो बाहायो लेवा बेन्दोंखौबो सोरबा गेस्ट्रिक जानायावबो सिफ्लेनानै रोसि खालामनानैबो लोङो बिदिनो लेवा बेन्दोंखौ खायसे खायसे खामानियाव गोबाङानो बाहायो आरो
औ
बिदिन गोबां लाइफां बिफां बिफांनि ओ मा बिगुरजोंबो जोङो गाब गानाय साल साल बिलाइ साल बिबारफोरनि गाबजोंबो जोङो खाालार बानायनो ह हायो।होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो खायसे खायसे बिफां लाइफांनिफ्रायबो जोङो जाथावना खामानिखौ जोङो बाहायनो हायो।
औ।
उ
बिफां
बिफां लाइफां गैयाबा थ' जोङो थांनानै थानो गोब्राब बिफां लाइफां गैयाबा अखा बांखा हानायाबो खमायलाङो। बिदिनो बारहावा गाज्रि जालाङो। बिनि थाखायनो जोङो जेब्लाबो बिफां लाइफांखौ जोथोन होनलानो गोनां जायो जोङो फांसे दं बिफां दानोब्ला फांथाम फांनै फांथाम दंफां गायदेरनांगौ बिदि होननानै जोङो बयबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां। ओंखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन। बिफां लाइफां जोङो गायनो रोंनांगोन इयुन जोलैखौबो जोङो फोरोंलांनो फोरोंनांगोन बेफोरबायदि आरो।
औ।
औ। दा बिदिनो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो बारहावाफ्राबो गोग्गो जायो।
औ।
नङाबा जोंनि जायगायाव गारि गुरा खारनायनि ओ उखुन्दै उखुनलाफोरजों जोंनि बारहावाया गुबुंले जालांनो हमो।
औ। ओ नोंथाङा हमदांनो मोनगोन कि जेरै जोंनि गामि एरियानिफ्राय जोंनि सिटि टाउन एफोरबायदि ओ जायगाया गरमसिन जायो नङा होमबा बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय।
औ।
औ।
जेराव फिफां लाइफां गैया बियाव जोंनि थासारियाबो गुदुं हाव हाव जालाङो।
औ।
बारनि नारसिन थाया गैया जालाङो बारहावाया गुबुंले जालाङो बिदिनो ओंखायनो जोङो जेब्लाबो बिफां लाइफांखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन। जेब्लाबो जोङो बिफां लाइफां खौ जेब्लाबो दाननायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन बिफां लाइफांखौ जेब्लाबो जोङो बासायनो रोंनांगोन होनबासो जोंनि बारहावाफोरा इयुनाव मोजाङै थालांगोन। आरो अखा बांखायाबो खम जालांगोन।
औ।
ओ बिफां लाइफां गैयाबा अखा बांखा हानाया गोब्राब जालांगोन आरो।
ओ जोंनि खेथि आबादफोरावबोओ
औ
प्रब्लेम लाबोनानै फैगोन जुदि जों जों अखाया मोजाङै मोजां समाव हानानै होआबा
औ।
औ बिनिफ्राय आरो ओ औवाखौ औवाखौ जे ओ लेखा बिलाइ बानायनो बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिखागौ ना
औ मिथियो नोंथां
औ
जाहोनाव जोङो औवाखौबो जोङो आबाद खालामनानै औवानि दारैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो
औ
दा दिनै जोङो औवानिफ्रायनो औवायाबो गोबां जादनि थायो औवा बुरखा नाखाल थेरे हाजोनि औवा बायदिसिना रोखोमनि औवा थायो
औ
बे औवाखौबो जोङो उम आबाद मावनानै औवानि दारैबो जोङो गोबां थाखा फैसा जोङो आरजिनो हायो
औ
उम दे बिदिब्ला जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
औ जाबाय नोंथां
औ दे होनबा दिनैनि थाखाय मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय होनबा नों थां
औ दे गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों